औ नोंथां आंङो नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनो होनना हरदोंमोन
सावरायजागोन नोंथां सावरायनो थाखाय आं थियारि नोंथांजों।
ओ जोंहा जेनेबा मानसिया थांना थासान्दियाव जेनेबा माखासे स्किल नांगौ जायो जेनेबा रोंगौथि
औ औ नंगौ नंगौ
रोंगौथि नि सोमोन्दै सावरायगोन आरो जेनेबा। मानसिनो थांना थानाय ताइमाव जेनेबा मोनसे नंङा मोन से थ' मावनानै जालांखानांगोन नालाय थैजासिमखौ मानसिया।
औ औ औ औ
बिनि सायावनो जेनेबा आं फार्स्टआव नोंथांनिफ्राय मिथिग्रोना लानो लुुबैदों जे जेनेबा स्किलखौ मानसि ओ मानसिया थांना थानो थाखाय मा मा स्किलखौ मावनानैबो जुदि ओ मावनानै बो जेनेबा जिउ खुंलांनो हायो? स्किलनि सोमोन्दै एसे एसे गुवारैनो एसे फोरमायना होदो माने सुंद'यबाबो एसे गुवारै माबानानै फोरमायना होदो दे नोंथांङा।
नोंगौ नोंथां इस्किल थामिनबा रोंगौथि
औ नंगौ
जुदि जोंङो इस्किल गैया बा रोंगौथि गैया जों माखासे खामानिफोरखौ मावनायाव गिनाय गिनाय मोनगोन बा जोङो खामानिफोरखौ मावफुंना लानो हानाय नङा।
औ
बा जु-जुदि जोङो रोंगौथि थानानै जोंना साहस थायो मोनफ्रोमबो खामानिफोरखौनो जोङो मावनो हागोन। जुदि जोंनाव इस स्किल थानानै जुदि जोंनाव रोंगौथि थानानैब्लाबो माखासे खामानिफोरखौ मावनो हायाब्लाथाय माखासे इस्किल गैयि बा इदि होनजायो आरो बा रोंगौथि गैयि होनजायो। जुदि जों माखासे खामानिफोराव गोबां ङै रोंनानै थानानै बा माखासे रोंगौथिखौ लानानै जोङो समाजनि थाखाय खामानि मावनो हायोब्ला जोंनि थांनानै थानायनि राहायाव गोबां हेफाजाब मोनगोन गोबां सुबिदा मोनगोन। गोबांनो जुदि जों नांगौ मुवा बेफोरखौ जोङो साख्रि बाख्रि गैयाबाबो जों उदाङै जालांनो हागोन जुदि जोंनाव रोंगौथि दं‌ माखासे खामानि मावनायनि रोंगौथि जेरै जों साख्रिनि गैलायाबाबो जोङो माखासे नोंनि रोंगौथि बै रोंगौथिखौनो लानानै जोङो माखासे बिजनेस मावनो हागोन जेरै जों रोंनाय माखासे खामानिफोरखौ जेरै जों गारि फाहामनो हानाय गारि रोंनाय बारि गारिखौ जों माबायदि बनायो गारिखौ माबायदि फाहामनांगौ गारि जानायखौ जों माबायदि नायबिजिरनांगौ जुदि जोंनाव रोंगौथि थायोब्ला बैफोरखौ जों फाहामनो हानानै जों मोनसे गावनि जि मोननांगौ खिनि बा जोङो खामानि मावनानै मोननाय बैफोरखौ जोङो फैसाफोरखौ जोङो मोनसे खामानिफोरावबो मावबावनो हागोन बा जोङो जि रोंगौथि बै रोंगौथिनि माखासे खामानि मावनानै जोङो गोबां आरजिनो हागोन होननानै आं सानो आरो बिनि अनगायैबो जों जुदि माखासे गोबां रोंगौथि थायो बिदिनो जोंनि रोंनायनि गेजेरजों जों माखासे खामानिफोरखौ जों मावनानै लानो हायो जेरै जोंनि अफिसनि खामानि बिदिनो समाज नि जेंना अब्लानाव जों जुदि रोंगौथि थायो बा जोंनियाव फोथायनाय रोंगौथिया थायोब्ला जोंनियाव माने गोबाङै खामानि मावनायाव गोबां हेंथा फैनाय नङा गोबाङै माने जि खामानिखौ मावो माने साक्सेस जागोन बा जोङो मुलाम्फा जागोन आरो। आं बेखौनो बुंगोन जोंनाव थाथारनांगौ इस्किला थामहिनबा रोंगौथिया जोंनाव थाथारनांगौ। जुदि जोंनाव रोंगौथि गैया मोनफ्रोमबो खामानियाव जों फेलें जागोन। जुदि जोङो औ माने रोंगौथि माने गैयाब्लाबो सुबुंफोरा माखासे समाव माने खामानिखौ मावनो हायो गासैखौबो गासैबावबो नङा माखासे माने रोंगौथिआथ' जोंनाव थाखानांगौ थाथारनांगौ माने आंनिब्ला माखासे जों साख्रिनि बेलायावबो जों जुदि नोंहा जेबो रोंगौथि गैयाबा नों माबोरै बेखौ खामानिखौ मावनो माबोरै खामानिखौ मावफुंनो। अब्लाना नोंहा बार बार आनजादफोराव जों फेलें जानांगौ जागोन इस्किल गैयाबा रोंगौथि गैयाबा। जोङो बार बार इगजामनि माखासे जों मावनो लानाय खामानिफोरावबो बार बार फेलें जानायनि जाहोनाव जों मेंनानै माने जिरायनांगौ जा गोनां जागोन आरो। जों बेखौनो बुंनांगोन बा जोंनि थाखाय बेनो साननो गोनां बाथ्राया बेनो। जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिनियाव इस्किल थानांगोन। इस्किल थाब्लासो जोङो साख्रिनि माबाफोरावबो जोङो जाफुंसार जागोन बा जोङो खामानिफोराव मावफुंनो हागोन। साख्रिनि अनगायावल' नङा जोङो माखासे खामानि मावनोबो जों स्किल थानांगोन रोंगौथि थानांगोन जेरै जों गंसे नावखौनो जोङो बनायनो थाखाय जोङो बेखौ रोंनांगोन बा जोङो रोंगौथि गैयाबा बे नावखौ जों बानायनो हानाय नङा माबायदि बानायनांगौ माबायदि खालामनांगौ बैफोरखौ जोङो जुदि जुदि रोङाब्ला जुदि जोंनाव रोंगौथि गैयाब्ला जों बेखौ खालामनो हानाय नङा आं बेखौनो सानो माने साफ्रोमबो सुबुङाव इस्किलाथ' थाजोबा अब्लाबो जोङो लासै लासै माने गावनि रोंनाय बा माखासे रोङैफोरखौ जोङो फो सोलोंनानै रोंगौथि लानां गौ बा सोलोंनानै लानांगौ होननानै आं सानो आरो नोंथां। माखासे बिदिनो जोंनि रोंगौथिखौ लानानै गोबां खामानिफोरखौ जों मावनानै सुबिदाखौ जों लानो हायो। माखासे जि खामानि खामानिनि जों माखासे बबेबा माबा खामानिफोरखौ जों रोङाबा माखासे रोंगौथि थानाय सुबुंफोरनिफ्राय जोङो हेफाजाब लानानैबो जों खामानिखौ मावनो हायो। बिदिनो जोङो बायदि बायदि खामानिफ्राव हेफाजाब होना मोनो बा जोंनिफ्रायबो जोङो जुदि जोंनाव रोंगौथि थायोब्ला जों गुबुनखौबो जों हेफाजाब होनो हायो बा जोङो फोरोंनो हायो। बा जों न'नि मोनफ्रोमबोनि खामानिफोरखौ जों मावनो हायो जुदि जोङो बिदिनो गारि फाखामनायनि रोंगौथि थायोबा बिदिनो टिभि फाहामनायनि रोंगौथि थायोब्ला बिदिनो गारि सालायनायनि रोंगौथि थायोबा गारि गाज्रि फाहामनायनि रोंगौथि थायोबा बिदिनो बायदि बायदि रोंगौथिायो थायोब्ला जोंनि थाखाय गोबां मुलाम्फा जागोन जोङो गुबुनखौबो जों फोरोंनो हागोन जोंनि थाखायबो मोजां गामिनि थाखायबो मोजां बेनिखायनो जों साफ्रोमबो सुबुङा मोनफा मोनफा गावनि रोंगौथि थानांगौ मोनफा मोनफा स्किल थानांगौ आं बिदि सानो आरो नोंथां माने जों बेफोरनि थाखायनो जों माखासे खामानिफोराव माने जुदि सोरबा सुबुङा स्किल गैया रोंगौथि सथि गैया बिदिनि थाखायनो माबा समाव माने मावनो लानाय थांखिफोरा माने फेलें जानांगौ जायो होननानै आं सानो आरो नोंथां जोङो जेब्ला स्किेल थागोन जेब्ला जोंनियाव रोंगौथि थागोन माखासे खामानि मावनो लानाय फोराव जों ओरैनो जों गिया बा जोंनियाव माने फोथायनाय थानानै जोङो खामानिखौ मावगोन स्किल थानायनि गेजेरजों बा जोंनि रोंगौथि थानायनि गेजेरजों जोङो फोथायनानै जोङो खामानिखौ मावगोन आरो आरो जोङो माने रोंगौथिखौ लानानै गोबां माने खामानिफोराव जों हेफाजाब मोनगोन बा गोबां खामानि खौनो जों मावनो हागोन जेरै जोङो खामानि मावनाय बिदिनो बायदि बायदि बिथिंनि समाजनि थाखाय जों माखासे खामानिफोरखौ मावनो हागोन जेब्ला जोङो रोंगौथि थायो जेब्ला ज बुनायायो बा जों माखासे बिथिंनि खामानि जोङो रोंनानै रोंगौथि थायो अब्लाना गासै खामानिफोरखौनो जों मावफुंजोबनो हागोन बा जोंनि खामानि मावनायफोरा इजि जागोन बा गोरलै जागोन जुदि जोंनाव माखासे रोंगौथि गैया रोंगौथि गैयाब्लाथाय जोङो माखासे खामानि मावनो लानायफोरखौबो जोङो गोबाङै माने खस्थ' खथयै मावनांगोन जागोन आरो जों जेब्ला लासै लासै जोंनिया रोंगौथिया बारायबोगोन अब्लाना जों माखासे गासैखौबो जोङो रोंनायनि गेजेरजों जोङो माखासे खामानिफोरखौ मावफुंनानै लानो हागोन। बिदिनो बायदि बायदि खामानिफोरखौ मावनानै लाना हागोन आरो नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायदो आंनिफ्राय माबायदि जानांगौ स्किल बा रोंगौथि थानाया माबायदि जानांगौ सासे सुबुङा माबायदि रोंगौथि थानांगौ दे बुंदो नोंथां।
नोंथांनि फोरमायनायखौ खोनानानै जोबोद मोजां गोजोननाय मोनदों। नोंमारगौ नोंथां। नांगौ मानसि नों थांना थानायाव। नोंथाङा जोबोर मोजां मोजां खोथा बुंलांबाय गोजोननाय मोन्दों।
आंबो बे नोंथां बुंनायखौनो बुंनांगोन नङा जानो। नोंथां थांना थानाय लाइफ फाव जि जिउ थासान्दियाव स्किल गैयाबा ओ जेबो इयुन गैया जेनेबा। बुंनो थाङोबा जेबो उनावहाय नुहुरराय नङा आरो जेबो। जोबोर लाजिथाव आरो जेनेबा नोंहा गावनि स्किल गैयाबा नोंखौ बुंगोनबो मानसिफोराबो है बे गथ'आ जेबो रोङा बेखार ओरैनो थायो। मायो बेफोरबायदि बुंजास्लायस्लाय स्किलाव स्किलाथ' गासिबो स्किलखा नालाय जेनेबा जेखाइ खबाइ हेबनायाबोथ' मोनसे स्किलानो नङा जानो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां नोंथारगौ
खौ रोंबाबो दानि जुगाव रां खामायनो हायो। बा गारि सालायो खायसेया बा सोरबा आबादखौनो जोबोद मोजां मावो दैलां मेसें
आरो दङ गारि सालायनानै बो जोंनि खाथि खालानि मानसिफ्राथ' बांसिनानो गारि सालायनानैनो माने मोजां मोजां न' बांबो लुदों बिसोरबो स्किलाथ' बेफोरनो जेनेबा। ओ फरायनानै बो माखासे स्किल सोलोंनो हायो सोरबा नुनानै सोलोंनो हायो, सोरजोंबा थाफानानै सोलोंनो हायो
नोंगौ
बेफोरखौ जेनेबा स्किल स्किलखौ मानसिनो नांथारगौ आरो स्किल नङाबा जेबो गैया दानि जुगाव आरो माखासे मिस्ट्रि जानाबो जालांनो हागोन जिखुनु जाया लाइफखौ मोजाङै मोजां साबसिननिफ्राय हामसिनै हगार हरनो नाजानांगौ आरो जेनेबा मावनाय दांनाय बेफोरजोंनो स्किलखौथ' नोंथाङा जोबोर मोजां फोरमायखाबाय आं जेनेबा जेनेबा बे गाव'लिया लाइफआव मानसिफ्रा थांना थायोना बेफोरबादि खौ जेनेबा नुनो मोनो आरो जेनेबा गामि दरसेनिफ्राय साबैसे मानसिया मा मावो बिसोरबोथ' माबा मोनसे स्किलखौनो मावनानै थांनानै दंथ' नङा जानो नोंथां सोरबाया आबाद मावदों सोरबाया बिदिनो गारि सालायदों सोरबाया बहाबा इलेक्ट्रिकआव माबा वेल्डिं होनाय खामानि मावदों। बेबायदिनो सोरबा इउटुबार जादों। गासैखिजायैबो नों गावनि स्किल थायोबा गावनि रोंगौथि थायोबा जेखिबो हायो रां रुफा खामायनो दानि जुगाव।
अब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ दोनथ' जासिगोन खोमा नोंथां।
जागोन नोंथां जोबोर मोजां मोनदों आं नोंथांजों सावरायनानै।
दे थेंकिउ थेंकिउ गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां दे।